हेल' नोंथां?
औ नोंथां। औ जोबोद मोजाङै खोनाहादों नों
औ नोंथां। ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां आङो दा ओरैनो दङ नोंथांजों रायलायनो थाखाय आंहा सम दङ।
औ नोंथाङा दे बिदिब्ला आं नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानैसो कलखौ खालामदोंमोन।
नंगौ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला बे दिनैनि सावरायनो लानाय आयदायानो जाबाय ओ बर'फोरनि गहेना गाननाय। माने ओ गोदो बर' आइजोफ्रा ओ माबायदि गहेना गानोमोन बा गावसोरखौ माबायदि देलाय होयोमोन उम बेनि सायाव एसे सावरायनो लादों बिदिब्ला आंनो आयदानि सायाव एसे बुंफोरना होग्रोनोसै नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
ओं नोंथां औ। ओ बेबायदिनो ओ नोंथाङाथ' मिथिखायो नङा होमब्ला ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गावनि लाजिनायखौ होबथानो ओ लाखोमानो थाखाय ओ बायदिसिना जि जोम गाननायजों लोगोसे बेबायदिनो खानायखौबा खाथोबनाय बे जों लोगोसेनो बायदिसिना देलायनाय देलायनो थाखाय गावखौ देलायहोनो बा गावखौ समायहोनो थाखाय बायदिसिना बायदि ओ बेबायदिनो हाग्रानिफ्रायनो जा बा बायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बायदि बायदिसिना बेसादफोरजों बेबायदि बायदिसिना गहेना खालामनानै जोंनि बर' आइजोफ्रा गाव गबागावखौ माने देलायहोबोनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनबाय थादों
औ नंगौ थारैनो
अदेबानि ओ बे गहेनाफोरा आथिखालनि थाथुजों बाहायनाय गहेना नङामा -मोन माने सिगां जि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे बियो फिथाइ फोर ओ बिबारफोर बेजोंनो ओ गोदोनि आइजोफ्रा बांसिन गावसोरखौ माने देलायहोयोमोन दा समायनो थाखाय समायना नुहोनो थाखाय गावसोरखौ
औ औ
औ नोंथां ओ बेफोर ओ मोन -नाय मिथिंगानि बायदि मुवा बेसाद बा ओ जिबिफोरखौ गहेना मुं महरै बाहायोमोन माने बर' आइजोफ्रा माने उन्दै औ उन्दै गथ'फ्राबो बेबायदिनो गेलेनायनि फावैनो ओ मोनामदारिफोर जायखौ बुंङो ओ जार्मन हाग्रा
नंगौ नंगौ
औ नोंथां बे बिफांनि माने सि सिंनि मादाखौ माने दिहुननानै माने आसान बानायनानै ओ गाननायखौबो माने जों नु नो मोनोमोन आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर खौ माने गेलेनाय फावै औ नोंथां बेजों लोगोसे बिदिनो जों सामथाय बिफांफोरखौ फुनानै माने ओ बिबार फोर खौ गारनानै बे बिफांखौनो ओ माने खननानै आसथाम बानायनानै गाननाय माने बेबादि नुयोमोन आरो
नंगौ थारैनो आंबो बेफोरबायदि समखौ एसे लोगो मोनबोदों मानो होनबा जोंबो उन्दै समाव जेब्ला गेलेयो ओइ थालिरनि जे बिलाइ नङा होमबा नोंथां दा बेैफोरबायदि थालिर बिलाइखौनो जों जेब्ला उन्दै सममोन गेलेनायाव आखाइनि घरि खालामनानैबो जों गानदों आरो खुब माने बेफोर समा मोनसे ओ गोसोखांथाव आरो रंजाथावमोन आरो
औ नोंथां थारैनो औ ए थिग बेबायदि बिदिनो ओ मोनसे ओ एम्फौ दंङ ओ बेखौ जोंनिथिं सना फिथर एम्फौ होनो बे एम्फौखौ हमनानै औ उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने गेलेनाय फावैहाय बे एम्फौखौ माने गन्थंआवहाय फज'नानै माने गन्थं गानग्रा नाखाफुल बायदि बेबायदि गानोमोन आरो औ बेनि अनगायैबो ओ नोंथां नोंथांआ मोनथियोना बे आबै लोगो होननाय जे मोनसे बिदि बिफां दं बेवहाय जे फिथाइ थायो
आबै लोगो
औ माने बेनि फिथाइया औ बेनि फिथाइया नो नोंथां माने ओ मा होनगोन बेखौ ओ जे दानि जुगाव जे आर्टिफिसियेल बेबायदि मोनसे ओ मुनि बायदि ओओ गैया होमब्ला औ औ औ बे बेबायदियानो औ औ औ बेनिफ्राय एसे माने फिसासिन आरो औ बे बेफोरखौबो माने बेफोर फिथाइखौबो माने खाना लाबोनानै बिफां निफ्राय दिरुंङाव बेबायदि माला सुनानै जों माने गाननायखौ नुनो मोनो बेखौ गथ'फोर गाननायजों लोगोसेनो आइजोफोराबो रंजानाय समावहाय जेरै बैसागो बेबायदि रंजानायफ्रावहाय जों आइजोफोरखौबो माने गाननानै देलायनायखौ नुनो मोनोमोन।
नंगौ नंगौ थारैनो।
नाथाय आथिखालाव ओ बर' हिनजावफोरनि बे सना रुफा आरो गुबुन गुबुन था थु माने बायदिफोर माने गाननायनि गोहोमावहाय जों बेफोर मिथिंगानिफ्राय जि बुथुम नानै बेदि गावखौनो देलायहोबोनाय ओ बेफोरो गोमालांनो हमबाय। ओ आथिखालनि गथ'फ्रा ओ बा उन्दै उन्दै हिनजावसाफ्रा बेफोरनि सोमोन्दै बांसिन खौनो मोनथिला
नंगौ
बेफोरनि ओ बेफोरनि अनगायैबो ओ हिनजावफ्रा गाव गावबा गावखौ माने समाय होनो थाखाय ओ जों आसान माला माने बायदि रोखोमनि आसान गहेना मेगन समाव बायदि मैया बेदि रोखोमनि गाननायखौबो जों गाहायैनो नुनो मोनो बेफोरखौबो जों हिनजावफोरनि देलायग्रा माने आइजें महरै बा देलायग्रा गहेना महरै जों बेफोरखौबो माने रायखांनो हायो।
नंगौ थारैनो माने जोंनि सिगां बर' समाजाव जों बर' हिनजावफोरा माने देलेनायाव बाहायनाय नङा होमबा
औ नोंथां
औ
ओ बेबायदिनो ओ बर'फ्रा ओ जोंनि बर' आइजोफ्रा रंजानाय बायदि मैया फोरबोफ्राव बायदिसिना फोरबोफोराव माने गहेना गाननायनि खोथाखौबो जों सरजाबफानो हायो जेरै हिनजाव गोदान नायनो थांजेनोब्ला माने हौवानि न'खर नखरनि मानसिफोरा हिनजावनि न'खरनो माने न'मा न'नि बारान्दायाव थेबनाय बा बैराथिफ्रा दौदिनिफ्रा गाननाय दख'ना थावसिजों लोगोसेनो हानाय मानि गहेना गाननायनि खोथाखौबो माने गाननायाबो माने दिनैसिम बो सोलिगासिनो दं होननानै जों बुंनो हायो खायसे खायसे ओनसोलफोरावहाय। बेफोर माने बिथिंनिफ्राय नायोब्ला हमनो हायोदि बर'फ्रा माने गोदो गोदायनि फ्रायनो सना गहेनाफोरखौ माने बायदि मैया राहायै माने दिहुननानै गानबोदोंमोन आरो माने दिनैसिमबो गानबोगासिनो दं। ओ सिगां गोदो गोदाय जेरै बेबायदि मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै मो नाय ओ जि गहेना बेफोरखौ गानाब्लाबो आथि खालाव जोंनि बर' आइजोफ्राबो गुबुन हारि जोंनि जानाय बे थाथुनि मुवा बेसाद बेफोर खौ जोंनि बर' आइजोफोरा गाननानै आथिखालाव जों गाव गावबा गाव समायहोनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ नोंथां आं दा मोनसे ओ गोसोखांबावदों ओं आमफ्राय खोनादों जोंनि बर' हिन्जावफोरा जेब्ला बैसागु रंजायो दा बेयाव ओ जों माने दावा बिफांनि बिबार ना फिथाइ बेखौ जोङो खोमायाव गानोमोन होननाय औ बिदि खोनानो मोनदों नोंथाङा मोजाङै मिथियोबा थारैनो मोजां फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां बे दावा बिबारनि फिथाइ बे गहेना गान्नायनि सोमोन्दै एसेबां मोनथि ब्लाबो दावा बिफांनि जे बिफांनि जे बिगुर बे सानि बि गुरखौ ओ ख्लाबना गारनानै सिंनि जे मोनसे बाहागो मोनो बेखौ जों माने जानानै जेरै गय जायो बेबायदि गय जानाय बायदि जानानै जों ओ गाव गावनि गुस्थिखौ आइजोफोरा माने ओ गोजा जेरै दा आथिखाल लाव मोननाय जि लिबिस्थि ओ बेफोरबायदि माने फोननानै देलायनायखौ जों माने नुनो मोनोमोन आरो। माने बे ओ बे समखौहाय जोंबो माने माने मोनदों होननानै
इस एसे एसे मोनबोदों आरो ना।
औ नोंथां औ नोंथां औ।
नंगौ ओ जोङो बर' फोरनि हिनजावफोरनि ओ देलायनाय दा जोङो आथिखालाव जों सोलायनायखौ बुंनांगोन। मानो होनोबा जोङो समजों लोगोसे बयबो सोलायनाया मोनसे थार। नङा होमबा? सोलायनाया सोलायखागोन जेरैखि जाया मानो बे मोनसे थार सोलायगोनखा। बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाज फोरावबो गुबुन हारिया जेरै साबना हामना देलायदों मोजां दाथु नि सोरजिनाय जोंनि बर' आइजोफ्राबो उन जानानै थायाखै। बिथांमोना जायखौ बाहायदों जों बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों। जेरै आथिखालाव मोननो हानाय ओ खोमायाव गानग्रा सनानि माखासे बाय दि बायदि रोखोमनि ओ आगर बिबार फिथाइ बायदि मि थिंगानि गेजेराव मोननो हानाय बेफोरजों रुजुनानै महर होनानै ओ सनाफोरखौ सोरजिदों। गाहायै आं गोदो एसे ओन्दैयाव मि थियोमोन जोंनि बर'फोरा फुलखरि सनाखौ गोबां माने गानोमोन।
औ नोंथां थारैनो।
बे ओ बर'फोरनि गेजेराव बिराद सोलिनायमोन आरो। बे थाबाथाय बयबो ओ गिदिरबो जायो नालाय। सनायाबो ओ नायनोबो मोजां बेखौ बाहायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेगबो बे समाबो जोबनानै थांबाय गोदान फैबावबाय। दा बे गोदानाव बायदि रोख खोमनि जै जेरै जुमखा आरो आथिखालाव सोलिनाय ट्रेन्दिं बै खोमायाव सिथाबबाय ओमफ्राय बिनि गाहायाव जिनज्रि बायदि गोलाव गोलाव बेबाय दि फैनाय बेफोरखौ खोब जोंनि बर' हिनजावफोर आरो ओ सनानि बानाय होनानै गाननायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंथां थारैनो।
ओ खायसे खायसेया आरो खोमायाव मोननै मोनथाम गोजौआवबो गुदुं सुफ्लुं देरनानै फिसा फिसा इन्थि गाननायखौबो जों नुनो मोनदों गावनि सोलेरखौ समायहोनो थाखाय। बेबायदिनो जोङो गन्थंआवबो आथिखालावबो दङ गाना नोङा गान गन्थंआवबो नाफा फुल होननाय। खौ गाननाय जायो। दा बे नाफाखुलाबो ओ सिगां समाव जों उन्दै समाव ओ रुपानि ओ सिलभार बेखौ गाननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जों सनाखौनो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा मानो होमबा बे फोरबायदि ओ बेसादखौ गानोबा जोंनि मोदोमफोरा मोनसे समायखाङो आरो मोनसे ओ मा होनो मोजां फिल मोनो गोसोआव माने मोजां मोनो बेफोरबायदिनि थाखाय जों बेफोरखौ जोंनि मानसिफोरा गानो आरो दा नंगौ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि दहाय जों माखासे बिफांफोरनि बानायनानै जेरै- आसथाम गानो आथिखालावबो जों सनानि रुफानि बेफोरबायदि आस्थामखौ गानो हिनजावफोराबो हौवाफोराबो गावनि समायनाय बायदि आगरखौ लानानै। आरो जों ओ मोननो हाबावो बर' आइजोफोरखौ माखासे सोरबा सोरबा आथिङाव आथिखालाव ओ फाइल ब्रेसलेट बेफोरबायदिखौबो गाननाय नुयो दा ब्रेसलेटफोराबो मोनसे ओ देलायग्रा आथिंखौ समायहोग्रा
औ नोंथां
दा बेनो आरो आथिखालाव माखासे जों मोननो हानाय ओ हिनजावफोरनि देलायग्रा गहेना नङा होनबा नोंथां आरो जोंहा बुंनांगोन मोनसे गोनांथारबाव जेराव खानाय खाग्रा जेरै खांख्राइ होनो आं खांख्राइ होननाय खोनायो बे जाय खानायखौ खेबथाबनानै लाखियो
औ नोंथां आंनि मोनथिनायावबो बेनो
औ औ दा बेखौबो जोङो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो माने साफ्रोमबो बर' हिनजाव सिख्ला एसे उन्दै बिसोरो माने बांसिनै बाहायनाय जायो जायफोर गिदिरफोर बैसो जानाय बिसोरथ' फ्राय खाथुबनानै लायो गोदोनि नेम बायदिनो अब्ला नोंथां नै जोंहा माब्लाबानो समा बारलांबाय। आं आन्दाजखौ मोनलायथारासै जोंनि बर' हारिनि माखासे देलायग्रा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै नोंथांनिफ्राय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां
नोंथांनिसिम बेफोरबायदि मोजां मोजां खोथाखौ मिथिहोनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
दे बिदिब्ला